हेलौ औ खोनादोंना औ खोनादों
अ नोंथाङा फ्रियैनो दंना
औ दङ
अ नोंथाङा होमबा आंजों दसे सम रायलायनो हागोन औ जोंहा होमबा जोंनियाव लामा दालां थाबा मा मा मुलाम्फा जायो गैयाबा मा मा खहा जायो बेफोरनि सोमोन्दै नों थाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ औ हागोन दे आं मिथिनाय बायदिखौ आं होननोसै आरो जोंहा दाथ' थ' जिखुनु ओ दै गिदिर जाबाथ' बयहाबो जेनेबा थाब बायनो मानो स्कुल बाय बायदिसिना थांनो दिगदार जायो नङा होमबा बिनि थाखायनो जोंना ओ। मेन थ' माबाया पइन्टानो जाबाय दालांनांगौ आरो इम्प'टेन्ट ओ ओ। स्कुल बायदिसिना गारि गरा फोरथ'गा गारि गराफोरजोंथ' थांनांगौ जायो नालाय। बिनिखायनो जोंहा दालाङा गोनां थारसिन आरोओमफ्रायो जोंहा दालां थाबा बहुद माने मोजां जायो। जानाया आरो बिनि सायाव जिखुनु दै दैनि थाखायबो जोंहा बानायथारनांगौ गोनां जासिनो आरो जिखुनु बे दै दैया बेलेग जायगायाव बुसन बुब्रब आरो बहुत जायगा नस खालामो बिनि थाखायनो जिखुनु दालां होबा जे जोंहा साइखेल जिखुनु माथावरि खोनायो खोयो बेफोरनि थाखाय जोंहा गामि जिखुनु बे दैमानि गामि खाथिनिया सेफथि जायो आरो ओ जेथ्रा जाया दैबाना जाया थे बिनि थाखायनो जोंहा दालाङा इम्परन्टेनथार जा-जायो आरो बिरादनो माथुरि खोनाय बायदिसिना खोनाय बि बेनि थाखाय जोंहा बहुत मोजां मुलाम फा जायो आरो
औ नों गौ नोंथा अ नोंथां आरो लामाफोर थाबा जोङो मा मा सुबिदा मोनो मा मा जोङो मुलाम्फा जायो बेफोरनि सोमोन्दो एसे फोरमायना
ओ जोंहा लामा फोराथ' आजिखालि सबसे माने इमपरन्टेनसिन आरो लामाया लामा होननानै बुङोब्ला दाथ' जोंहा आजिखालिथ' गोदोनि बायदि गेदा गेदि खास्रा खुस्रिया नंला आरो लामाफ्रा दाथ' मेन रड जाजोब्बाय फिस जाजोब बाय ओ टेक्नलजि जाजोब्बाय औ गोबां जौगाबोबाय दायो ओ जेसे सेबां हागौ फार्स्ट माने सौहैनो थाखाय खाय जेसे बां मोजां जिखुनु बै गोदोनि ओ कन्डिसननिफ्राय दा बुहुत मोजाङाव सफैबाय आरो लामाफ्रा उम जों जेनेबा बेलेगाव थांनोबा गोबाव सम नांगौ साइकेलफोरजों जेन' मा नोङो माबायाव थाङो? बा लामा गाज्रिजों थाङोबा बेसे गोबाव जों सहैयो। ओमफ्राय लामा मोजांजों थाङोबा बेसेबां गोबावजों सहैयो बेनो आदास मोनो आरो लामा मोजां जोंनो। फिस र'डआ बेसेबां इम्प'टेन्ट इम्परटेन्ट जायो बेखौ मिथियो आरो माने नोङो लामा गाज्रि सालायबा नोंहा गोबावानो जालांखागोन बारु ओमफ्राय जेनेबा लामा मोजांजों सालायबा नोंहा बुहुथ मुलाम्फा जायो आरो जेन बा आरो ओ दाथ' आरो फर लाइन थांनायनि थांनाय एक्सट्रा फैनायनि फैनाय एक्सट्रा जाजोब्बाय नङा होमबा बिनिखायनो बिनिखायनो जोंहा लामा जोंनिया बिनि थाखायनो बहुत इम्परटेन्ट आरो मोजां जा बाय मुलाम फा जोंहा लामा मोजां थाबा थाब थांनानै थाब फैनो हायो। आरो गोसोबायदि थांलाय फैलाय मोजां खालामनो हायो। लेथ्राबो जाया ओ
नोंथाङा जे बुंदों जे दानि जुगावहाय टेक्न'लजि जाजोब्बाय बेफोरबायदि लामाफ्रा डेभेलप जाजोब्बाय होनदों। आरो गोदोनि समावहाय बेफोरबायदि गैया होनदोंमोन। होमबा नोंथांनि बाय बिदिबा जोंनि जोंनिआ आबै आबौमोना गोदोनि समाव लामा दालां गैयि समावहाय माबोरै खस्थ' मोनबोनायमोन नोंथाङा एसे एसे फोरमायना होनो हागोन नामा मा मा खहा जाबोनाय बिसोरो औ?
हास- हादान जेनेबा सिफायो ना मायोमोननो गोदो बे समावथ' हाब्रुबो जासि मोननो बिरादनो जेनाव हाग्रा नोलो इफोर बेबादिनो सिं सिंजों बुहुत आंदि थाबायलांनांगौमोननो आरो बिराद सानसे साननै सान गाहाम लायोमोननो सोरनावबा आलासि जानो थांब्ला सोरनावबा थांनो नागिरोब्ला जेनेबा साननै सानसे इदि लायोमोन आरो गोजानबाथ' साननै सानथाम लायोमोन। बारु बिदि थाङोमोन नो आरो आरो दैफोर लायनोबा नोलो बारि गोजानो एफोरबायदि जायोमोन नोआरो नोलोबारि सिंजों थांनाय अबावबा हाब्रु दैब्रु आरो दैजोंनो बारसनलाबायनानै थांनाय बिदिनो मोननो खोन्थादोंमोन आरो ओ जोंबो मोनदिया ओ। इदिनो खोनथायोमोन आरो आगोलाव
ओ ओ आरो बिसोरो मा मा खहा जाबो दोंमोन लामा दालां जायिनि थाखाय
खहायाथ' दा ओ खहायाथ' बेनो आरो इसिना गोदोनि दिनावथ' इमान माने ओ स्कुलबो थांनाय गैयामोन नालाय इसिना माथ्र' इसिना बिदिनो दा माने गोजान दाउ हायामोन थायो। इदि दैबा दै जाब्ला बा गाब्र' गुब्र' जायोमोन ओमफ्रायो अबावबा थांनो नागिरबाबो खस्थ' जायोमोन आरो थांनायनि ओमफ्रायो गोदोनि दिनावथ' इमान माने ओ माने गोजान जायगा एबा स्कुल बायदिसिना बिदिथ' फरायामोन नालाय बिसोरो हादान सिफाय फाय गोदान बा बेफोरबायदि गोदान बुस्थुआव गैयामोन नालाय ओ ओं बिदिखायनो इसिनियावहाय। इमान माने खस्थ' माने खस्थ' जादोंब्लाबो गावसिनि माने जानायनि थाखाय अबा आलासि सि जानो थाखाय अबा था थांनायनि थाखाय मैहुर मैहार थांनायनि थाखाय जाय बेफोराव माने बिसिना एसे माने
औ
थमोन आरो
औ औ होमबाथ' जोंनिया दानि दानि जुगावथ' जोङो लामा दालां गैयाबा जोंहा गोबां खहा जागोन नङा होमबा नोंथां? औ गोबां प्रब्लेम जागोन जोंहा लामा दालां गैयाबा औ। बेफार फालांगि खालामनायफ्रावबो
औ औ
मुफा मोननाय नङा जोङो। जोंनि गाव बानायनाय प्रडाक्टफोरखौ बेलेगफ्रावहाय बेलेग फोराव साप्लाइ खालामहरनोबाबो जों लामा दालांनि थाखायनो बन्द' खालामनांगौ गोनां जागौमोन आरो खस्थ' जागौमोन आरो जों बेफोरखौ बारा खालामनो हानाय नङामोन आरोना नोंथां। औ आरो स्कुल स्कुलफ्रावथ' जोङो दाथ' गामिफ्राव गं फ्रामबो गामि गामि स्कुल जाजोब्बायना बेफोरबायदि सुबिदाखौ जोङो मोननाय नङा। नङामोन आ रो लामा दालां गैयाबा औ आरो जोंनाथ' मेनानो जाहैबाय देहा फाहामसालिफ्राव थांनाय बेमार आजार जाबा गोदोथ' जों खोनानो मोन दों लामा दालां गैयि समावहाय आबै आबौमोननि समावहाय जोङो ओ मानसि सासे बेमार जाबाथाय जोङो बेखौ लांनो थाखाय बाननानै थांनांगौ गोनां जायोमोन इदि होननायख खोनादों आरो औ दानियाथ' जोंनिया लामा दालां जाजोब्बाय नालाय ओंखायनो दानिया गारि मथरफोरजोंनो जोंना मोनहैयो आरो दानि दानि जुगावहाय औ बेमा बेमारा जार जाबाबो जोंनिया थाब थाब लांनो हायो आरो
ओं अब्ला दा उम थाङा ओ गोदोनिफ्राय दासिमहाय माबायदि ओ ओ सोलायदों एबा इमप्रुभ जादों बे खो नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा‌?
लामा दालां जानानै आ
ओ औ औ गोदोनिफ्राय गोदो ओ जेनेखा जेनेरेसन मोन ओमफाय दानि जेनेरेसनजों माबायदि दिफारेन्स दङ' इखो खोन्थानो हागोन
औ जोंनियाथ' गोदोनिफ्राय दासिमाव नायबाथ' जोंनियाव गोदोथ' बिराद जोंनिया जेबो बेफोरबायदि स्कुलफोरनिबो सुबिदा गैयामोन नालाय लामाफ्राब बो जोंनिया प्रब्लेममोन नालाय लामा दालांफोर गैयामोन नालाय स्कुलनिबो जेबो सुबिदा गैयामोन देहा फाहामसालिफ्राव थांनायबो आरो नों बहाबा
उम नोंथांनि रायलायनाया बुहुत माबा जादो मोजां क्लियार जायाखै नोंथां नोंनि रायलायनाया क्लियार जायाखै औ औ एसे नेटआ प्रब्लेम होदों एकदम उम
जोंनिया गोदोनिफ्राय सानना नायबाथ' औ गोदोथ' स्कुलफोरबो गैयामोन नालाय स्कुलफोरनिबो सुबिदा गैयामोन औ दाथ' जोंनिया स्कुलफोरनि सुबिदा जाजोब फाय स्कुलफोरनि स्कुलफ्राव थांनायाबो जोंनिया प्रब्लेम जायोमोन आरो देहा फाहामसालि फोराव थांनायफोराबो आरो बेफार फालांगि खालामनायफ्रावबो जोंनिया लामा मा दालां गैयाबा गोबां खस्थ' जायोमोन आरो। गावनि न'आव बानायनाय प्रडाक्टफोर खौ बेलेगाव साप्लाइ खालामहरनोबाबो जोंनिया बेफोरनि था खायनो जोंङो बारा खालामनो हायामोन आरो। आरो दानि दानि जुगाव नायबाथ' जोंनिया गोबां सोलायबोबाय नंङा होमबा नोंथां? लामा लामा दालांफ्राबो मोजां जाजोब्बाय जोंनिया गामि गंफ्रोमबो स्कुल जाजोब बाय ओ देहा फाहामसालिफ्राबो जोंनिया खाथि खाथियावनो जाजोब्बाय बेफोरबायदि जाजोब्बाय आरो जोंनिया आरो बेफार फालांगियावबोथ' नोंथांङाबो मि मिथिखागौ न'आव थानानैनो जोंनिया गोबां बेफोरबायदि न'आव बानायनाय प्रडाक्टफोरखौ जोंनिया बेलेगाव साप्लाय खालामहरनो हायो। न'आव थानानैनो बेफार फालांगि खालामनो हायो बेफोरबायदि जाजोब्बाय आरो। गोब बां दावगाबोबाय गोदोनिफ्राय दास थाव सानना नायबाथ' जोंनिया गोबां सोलायबोबाय आरो।
औ
नोंङो बहाबा लोगोफोरजों बेरायहैनो गोसो जाबाबो नोंङो दानिया थांनो हासिगोन आरो बहाबा बहाबा बेरायहैनो हासिगोन गारि मथरफ्राबो जोंनिया गोबां जाबाय नालाय दानिया थांनायनि सुबिदा जोंङो साननै सानथामनि लामाखौ सानसेफ्रावनो दावबायनो हानाय जाबाय आरो। जोंनिया
औ औ
होम होमबाथ' नोंथां जोंङो लामा दालांनि सोमोन्दो गोबां रायज्लायबाय सानैजों होमबा जोंना नोंथां टाइमाबो जाना फैबाय
औ दे
औ नोंथांनिसिम लामा दालांनि सोमोन्दै फोरमायना होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।
औ दे होमबा नोंथां।